हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा दा मा खालामनो?
आङो दायो नै ओरैनो जिरायनानै दङ ओंखाम जाखांनानै औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं अह
औ नोंथाङा होमबा दा फ्रिबा जोङो दावबायनायनि बागै एसे सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां
ओम औ ओह नोंथाङा दावबायनायनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ दे एसे फोरमायनाहोलाय नोंथां।
औ दा जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' माने जोंहा ओह लाइफआवहाय जोंहा माने दावबायनांगौ आरोना जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने जोंहा गोबां एक्सप्रेन्स मोनो आरोना जेनेबा लाइफआवहाय। जेनबा जोङो बुंनो थाङोब्ला दावबायनाया जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरै जोङो माने सुबुंफोरा गोबां ओ बायदि माबाजोंहाय जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो खायफाया थाबायनानै दावबायो जेनेबा थाबाय थाबायनो माने बिसोरो मोनसे ओह जारनिखौ लायो आरो जेनेबा मोनसे दिस्ति नेसननिफ्राय जेनबा गुबुन मोनसे देस्टिनेसनसिम माने बिसोरो बे दावबायनायखौ लायो। आरो जों खायफा खायफा जेनेबा साइकेलफोरजों दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो खायफ दा जेनेबा बाइक बिदिनो बास गारि मथर बिदिनो आरो खायफा खायफा जेनेबा ओह फ्लाइट ट्रेनफोरजोंबो माने दावबायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दामाने जोंहा बेफोरजोंहाय जोंहा माने गुबुन गुबुन एक्सप्रेन्स मोनो आरो जोंहा जेरैहाय माने बाइकफोरजों थाङोब्ला जोंहा बाइकनि ओ बाइकनि माखासे बेफोर ओह एक्सप्रेन्सफोरखौ मोनगोन आरो थाबायनायफोरनिजोंनो जोङो थाबायनानै जुदि दावबायोब्ला जोङो थाबायनायनि माखासे एक्सप्रेन्स वेदखौ मोनगोन आरो दा बिदिनो जोंहा गुबुन गुबुन ओ रोखोमै थाङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन एक्सप्रेन्सफोरखौ जोङो लानो हायो आरो। बेथ' जोंहा दा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दावबायनाय थाबावो जेरै जोङो
औ
स्कुनिफ्राय खायफा खायफा जोङो स्कुलनिफाय दावबायहैयो
औ
जेहेथु जोंहा बेवहाय बांसिन ओ तिचारफोरजोंहाय जोङो थांनाय जायो आरो बेवहाय जोङो माखासे प्रजेक्ट आरि बायदिसिना नाफोरनि थाखाय जोङो ओह बांसिन थांनायफोरखौ नुनो मोनो आरो
औ
आरो खायफा खायफा बिदिनो अबा फेमेलि ओह फेमिलि ट्रिप थाङो बिदिनो दावबायनाय आरो बिदिनो खायफ बा लोगोफोरजों थांनाय जायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि थांनाय जायो आरो। दा जोङो ओ दावबायनायनि गेजेरजोंहाय माने जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय लोगो लोगो जोङो बै जायगानि जेनेबा बिसनि गाननाय जोमनाय जानाय थानाय बिसोरनि आसार आरिमु बिसोरनि हाबा होनाय बिसोरनि धोरोम बिसोर माबायदि जेनेबा थानानै बिसोरो जिउखौ खुङो बिसोरो मा मा फिसियो माबायदि जायो बिसोरो माबायदि थायो बेफोरबायदिखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो आरो बिसोर मा-मा फोरबो फालियो
औ
बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो आरो जोङो मिथिनो हाबावो जेनेबा बिसोरो जोंखौहाय माबायदिहाय आलासिफोर थानायखौहाय माबायदि रिसिपसन खालामो बिसोरनि आखल आखु बेफोरखौहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो जुदि जोङो न'आवनो थाबाय थायोब्ला जोङो माने बेफोरनि बागै जोङो मिथिनो मोना जिहेथु जोङो आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो दा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय लोगो-लोगो जोङो बै जायगानि जेनेबा बिसनि बारहावा
औ
जेनेबा बिसोरनि सोलोंथाइ बिथिं बिसोरनि ओ ओ‌ आबाद मावनायफोर जेन'बा बेफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो जेनेबा जोङो बेफोरबायदिनि थाखाय माने जोङो गोबां दावबायनायखौ जों लानो हायो आरो। दा दावबायनायनि गेजेरजोंनो ओ माखासे सुबुंफोराहाय बिदिनो खन्थाइ रायथाइ बिदिनो गोबां माखासे बाबुफोरखौ मिथिंगायाव जा नुनानै फैदों बेफोरखौ जोङो ओ खन्थाइ सोरजिनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। थारमाने औ दावबायनाया माने जोंनि लाइफआवहाय मोनसे ओ जोबोद मोजां माने एक्सपिरियेन्स ओ होयो आरोना जोङो माने जोङो माखासे जोङो मबाइलफोरावसो नुयोबा जोङो खोनायोसो नाथाय जोङो मेगनजों थांनानै नुहैयो अब्ला माने जोंहा ओ बेफोरावहाय जोङो माखासे उननि थाखाय जोङो फिउसारनि थाखाय जोङो मा माखासे मेम'रि सकेल बायदि जोङो खालामनानै दोननो हायो बा जोङो फट'फोर क्लिक खालामनानै जोङो दोननो हायो आरो दा जोङो दावबायनायाव जोङो ओ बिदिनो फेमिलिफोरजों थाङोब्ला जोङो माखासे ओ डिसिप्लेनफोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगौ जायो जोङो बिदिनो न'खरनि गारजेनफोरजों थाङोब्ला जोङो गोसोबायदिहाय जोङो इन्जयफोरखौ खालामनो मोना। नाथाय जोङो लोगोफोरजों थांनाय लोगो-लोगो जोङो गोसोबायदि जेनेबा नोङो जिबायदि इन्जय खालामनो लुबैदों। बा नोङो ओ माबायदिहाय जेनबा नोङो दावबायनायखौ खालामनो लुगैदों बेफोरबायदि जोङो माने गोसोबायदि खालामनो लुगैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ।
दा जोङो फेमिलिजों थानाय लोगो-लोगो जोङो बे फेमिलिनि जेनेबा खोथा बाथ्रा जेनेबा बिमा-बिफा बे जे बुङो बा गेजेर सुबुङा जे बुङो माबायदि जेनेबा थाबायगोन ओ जेनेबा बिदिनो ट्राभेलिं खालामगोन बेफोरफोरनि बागै माने बिसोरो बिसोरनि ओ उन-उन थांफानांगौ जानानै फैयो आरो, दा जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों दा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय लोगो-लोगो दा बै जायगायाव नांनाय मुवाफोर जिहेथु जोंनो दा गुबुन जायगायाव हाबनो थाखाय जोंनो दा माने पासनि गोनांथि जायो जेनेबा गुबुन-गुबुन जायगायाव गुबुन-गुबुन नेमखान्थिफोर सोलिनानै सोलिनाय थायो दा बैफोरखौहाय माने जोङो ओ मा-मा डकुमेन्टस नांगौ? जेनेबा बे ओ बे माने गुबुन दाबसे जायगायाव हाबनो थाखाय मा मानि डकुमेन्टसनि गोनांथि जायो। बा माबायदि जोङो बेवहाय एन्ट्रि खालामनांगौ बेफोरनि बागैबो जोङो मिथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो
औ औ दावबायनाय बुङोब्ला माने जोङो मोनसे जायगानिफ्राय माने गुबुन मोनसे जायगासिम दावबायनायखौनो माने जेनेबा दावबायनाय होनजायो आरोना बेफोर बे दावबायनायनि गेजेरजों जों माने जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा बिसोरनि हारिमुनि माने गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माने बिसोरनि जेनेबा आखल आखुफोरखौ माने जोङो मिथिनो हायो आरोना।
औ।
बेनिफ्राय माने दावबायनायाव माने सोरबा सोरबाबा माने कारजों दावबायो बा सोरबा माने नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बाइकजों दावबायो सोरबा फ्लाइटजों दावबायो सोरबाबा बेबायदिनो ट्रेनजों दावबायो माने बायदि रोखोम बेबायदिनो आरो ना दावबायनाया माने गाव गावनि लोगोआवसो माने जेनेबा सोरबा बेबायदिनो ओ माने बेबायदि दावबायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना। ओ बेनिफ्राय जेनेबा नोंथाङा दानि बावसो बुंनाय बायदि ओ गुबुन हारिम माने जेनेबा बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माने थुनलाइफोरबो सोरजिनो हायो होननानै बुंनाय बायदिनो थिग बादि थिग बेबायदिनो जेनेबा जोङो मोनसे डायरियाव लिरनानै दोननानै बा बेफोर दावबायनायनि बागै माने बिजाबफोर दिहुननो हायो आरोना बे ओ जेनेबा बुंनो थाङोब्ला नों दावबायनायनि टाइम टेबोलखौ लिरनानै दोननानै बेनिफ्राय माने फारसेथिंनिफ्राय जेनेबा बेयाव मोननाय एक्स पेरेन्सफोरखौ माने ओ लिरनानै दोननानै माने गांसे बिजाबफोर जेनेबा थुनलाइफोर सोरजिनो हायो होननानै बुंजायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
ओ बे दावबायनायनि गेजेरजों आरो जेनेबा माइन्दफोर जेनेबा फ्रेस जायो आरोना जेनेबा गोसोखौनो बा माने गोसोखौनो मोजां मोनो बेफोरबायदिनो आरोना ओ आरो नोंथाङाथ' बुंलांखाबायानो आरो नों थाङा आंनिफ्राय माने दावबायनायनि बागै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा सोंजागोन
औ दा नोंथाङा ओ दासिमाव जेनेबा बबे बबे जायगायाव ओ बेरायनानैहाय जेनेबा माबायदिहाय जेनेबा बिसोरनि माबाफोरखौहाय बोरै मोनदों बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ आंथ' एसेबां दावबायाखै दावबायनाया थेवबो आङो माने ओ सिलंआव थांदोंमोन बेनिफ्राय आरो भुटानाव थांदों बेनि फ्राय आरो बे ओस माने ओ गुवाहाटियावनो थानाय माने फिसा फिनला जायगाफोराव आं दावबाय दो आरोना।
औ
इनिफ्राय सिलंआव थांनायावथ' बुंनो थाङोब्ला माने आं ओ माने गोबां मोजां मोनदों जेनेबा बिस नि बारहावाफोरखौबो माने आङो जोबोद मोजां मोनदों आरोना मोनसे बाथ्रा आरो मोनसे ना माने ओ जेनेबा माने बांद्राय माने ओ जेनेबा हिन्दी रावखौबो बारा बुजिया माने गावसोरनि रावखौ माने बांसिन रायलायो आरोना जायनि था गाय माने गुबुन रावफोरखौ माने एसेबां बुजिया आरो ना खायफा खायफाया ओ जायनि थाखाय माने बिसोरो माने बाय रायलायनायाव प्रब्लेम जायो आरो ना।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय आरो बिसोरनि आङो गाननाय जोमनायनि बागै जानाय लोंनायनि बागै आङो मि थिनानै मोन्दों आरो ना।
औ औ
जानाय ओ जेनेबा जानाय लोंनायाव बुंनो थाङोबाथ' बिसिना बांसिन बयल जानायखौ नुनो मोननाय जादों आङो बेनि ओ‌ बेनिफाय आरो जायगानि बागै बुंनो थांबाथ' माने गोबां माने मोजां आरोना बिस ना ओ जेनेबा नेचारेल माने जोंनि बायदि माने माने इमान पलिउसनखौ माने ओजा नुनो मोना आरोना। जोंनाव जेसेबां माने लेथ्रा ओ‌ बेनि फ्राय आरो बे गुवाहाटियावनो दावबायदो दावबायनायनि गेजेरजों माने जेनेबा सिराखानाफोराव थांदों आङो बेफोराव थांनायनि गेजेरजों माने आङो जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना
औ औ
औ बेनिफ्राय आरो भुटानाव थांनायनि गेजेरजोंबो बिसिनि गाननाय जोमनायनि। बागै आंङो मिथिनानै मोनदों। आरो बेनि उनाव जानाय लोंनायनि बागैबो एसे बाबु माने मिथिनानै मोनदों आरो आरो जोंना। जोंनावथ' माने ओ‌ राजाफोर गैया नालाय अ माने बिसिना माने दाबो राजानि माने खुंथाइ सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय नोंथांङा मा मा जायगा दावबायदों।
आंथ' ओरैनो बांद्राय गोबां जायगा दावबाययाखै ओरैनो मोननैसो दावबायनाय जाबाय आरो जिथु आंङो दिल्लीयाव खनसे थांनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आःङो गुवाटि थांबाय। ओमफाय बिनि उनावहाय ओरै डिब्रुगर थांबाय खनसे ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै जा साखाथियाव थानाय अरुणाचल अरुणाचल प्रदेशआव जोङो थांनाय जाबाय अरुणाचल हादरसाया आरो औ दा बे बेयाव थांनानै माने आंङो गोबां माने गुबुन गुबुन एक्सपिरियेन्सफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरो जिहेथु जोंङो दायो माने दिल्लीफोराव जोंङो थाङोब्ला माने बेफोरावहाय गोबां माखासे माने पलिसनफोरखौबो जोंङो मोननो हायो। हायो मानो होनोब्ला बेयावाय गारि मथरनि बिबांङा जोबोद बारा जायनि जाउनाव माने बिफां लाइफाङा खम जायनि जाहोनावहाय माने बिसोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोराहाय माने गोबां पलिउसन हाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोंङो बे बेवाव थाङोब्ला माने गोबां गुबुन गुबन रोखोमनि मानसि बेफोरखौबो जोङो मोननो थांङो बेवहाय माने ओ बांद्राय ओ माबाथाय मानसिफोरखौ जोंङो मोननो थांङा आरो जिहेथु बेवहाय मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो। आरो बेफोरबायदिनो खायफा खायफा जोबोद खस्थ'यै सोलिनाय सुबुंफोरबो दङ' जे जेरैहाय बिसोरो लामा सामा थानानैहाय ओ‌ माखासे जामुं बा बिसोरो बेफोरखौहाय माने बिबायारि जानानैबो बिसोरो बिबायनानै जालाबायनायखौ माने गोबाङै नुनाय जायो आरो दा आरो बेफोरदिनो जोंहा दा खा खाथियाव थानाय अरुणाचलफोरावहाय जोंङो थांनानै नायोब्ला माने बिसोरनि जेनेबा बारहावाफोर बिसोरनि माखासे ओ बिफां लाइफांफोरखौ नुनानैनो माखासे माने गोसोफ्रा खुसि जायो आरो माने गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो बांसिन माने हाजो एरियायाव बेरायोब्ला माने बांसिन माने मोजांसिन एक्सपिरियेन्सफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरो माने जों बेनि गासैबो नेचारनिफायबो जोंङो लानो हानायखौ जोङो मोनो आरो दा नोंथां जोंनि ओ रायजलायनायखौ एसेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंखसिम औ।